औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना
औ नोंथांजों दसे सम माने बै बर' हारिनि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोनना नोंथां।
औ जागोन नोंथां थारैनो।
औ बिदिब्ला नोंथांङा फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननि ओनसोलाव मा रोखोमनि बर' हारिफोरा जानायखौ जायो?
औ जेरै जोंङो बर' हारिनि जेरै ओंख्रिफोराथ' जेरै जोंङो जानाय ओंख्रियाथ' होनोब्ला जेरै अनलाजों दाउ अनलाजों एम्फौ लाथा नोंथाङाथ' मिथिखायो जानांगौ।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बेफोरखौ जों जायो आरो। जेरै जोंङो साम'जों सबाय आरो जेरै नाफाम औ नाफाम मैगंखौथ' नोंथांङा सिनायो।
नंगौ नोंथांथारैनो।
औ बिदिब्ला आं नाफाम नाफामनि बागै एसे फोरमायना होनसै नामा नोंथांनो।
अ थारैनो फोरमाय जागोन नोंथां।
औ थारैनो। बिदिब्ला जोंङो नाफाम देनो थाखायथ' जेरै जोंङो ना आरो थास'नि गोनांथि जायो नंङा होनबा नोंथां औ थारैनो। आरो जोंङो नाफामखौ देनो थाखाय जेरै जोंङो थास'खौ जेरै जोंङो जिरनानै दोन नांगौ आरो ना जिरनानै जोंङो सानदुुंङाव एसे फोरानलबनांगौ आरो ना नोंथां।
औ।
औ आरो जोंङो बेनिफ्राय
बेनिफ्राय जोङो नाफोरखौ जोङो गुरनानैबो जोङो लाबनो हायो आरोना जेरै जोङो बाजार फोरनिफ्रायबो लाबोनो हायो जेरै फोरनिफ्राय बायनानै लाबोनो हायो जेरै जोङो बे नाफोरखौ जेरै जोङो फोराननानै ना गोथांखौ बायना लाबोन जेरै जों फोराननानै जोङो थास'जों नाजों देनो हायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ आरो जेरै जोङो देनो थाखाय जेरै दिंखि एबा उवालाव देनाया गोथावसिन जायो आरोना जेरै जोङो दानि जुगाव थ' जों मेसिन मिसिंखौ बाहायनाय नुयो आरो ना जों मेसिनफोरावबो देनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ जेरै जोङो दिंखि एबा उवालाव देनाया बांसिन गोथाव जायो आरो आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो औ आरो बुंनो थाङोब्लाथाय जेरै जोङो बे बे नाफामखौ जेरै जोङो औवानि हासुङाव सोना दोननाय जायो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जायो जेरै औवा गोथांखौ जोङो दानस'नानै जेरै बेहाय गान्थि दोननानै जोङो आरो बे बेखि फमफ्ला दोननानै जेरै जोङो ना सो नारसो सोना दोननाय जायो आरोना आरो बेहाय जेबो हाबनो हायिनि थाखाय जेरै जोङो बेहाय थालिर बिलाइनि थालिर बिलाइ गोरानखौ जोङो होनाय जायो आरो बिनि उनाव जोङो हा जों गोरा लेथिनाय दोननाय जायो दोननाय दोननाय जायो आरो ना नोंथां औ आरो जों बेखौ गोबाव सम थिनानै दोन थिनानै ओ जानो हायो आरो ना गोबाव बेखौ जोङो औ आरो बेखौ जोङो आरो बेजों लोगो से जोङो ओ जेरै ग्लासनि बयाम मोनोना जों बेयावबो गोरायै जोङो खफा मारिनानै दोननांगौ आरो ना जाहाथे बेयाव बारहाबनानै गोखा जाया जों जानो था समाव
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ आरो जों बेखौ जानो थाखाय जेरै जोङो ओ जेरै जोंनिथिंथ' बिदिनो थेङा बांना होनो जों बिजों बिजों बांसिन जानाय जायो आरो ना गुबुनफोराव फान्थाव बिलाथिबो होनो
औ नंगौ नोंथां
औ जों बेजों बेजों बांसिन जानाय जायो आरो आरो दुुनदियाबो बोथोर ओंखारब्लाथ' जेरै गोजां बोथोरफोराव जोङो बांसिन गोथाव जायो आरो ना दुन्दिया होब्लाथाय
औ थारैनो
औ दुुनदिया औ बेफोरबायदि होनानै संना जाब्ला जोबोर गोथाव आरो जों बेहाय जानो थाखाय खारैनि गोनांथि जायो आरो ना नोंथां जों खारै एसेब्लाबो होनांगौ औ खारै होब्लासो बेयो खिजिनानै बिदिनो फिस्ला फिस्ला जागोन आरोना नङाब्ला दैजों गोब्राब्रा बोरै गोथाव गोथाव जाया जानो थाखाय औ
औ
बिदिब्ला नोंथांनिसिम आङो बेखिनिखौनो सावरायनानै होनाय जाबाय नाफामनि बागै नोंथाङा एसे ओ जेरै जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङाबो
औ नंगौ थारैनो ओंख्रि बुङोब्ला बेवहाय थ' जोङो बिदिनो सबाय ओंख्रिफोरखौबो बुंजायो सबाइ ओंख्रिखौबो जोंनिया बेवहाय ओ गोबां जायो बिदि सबाइ बुङोब्ला जोंनिया सबायखौथ' बिदिनो न'फोरावनो जेनेबा बिदि बारिफोराव गायनानै जोङो न'आवबो दिहुननानै लानो हायो नङाबा जोङो बाजारफोराव जोङो बायनानैबो लानानै फैनो हायो लाना फैनानै जोङो जेनेबा जानो समायाव जोङो संनाय समाव एसे माने ओ इनि सिगांनो जोङो दैफोराव दैयाव जोङो सोमना दोननायखौ नुनो मोनो जाहाथे बायमान बेयो रुयो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ दै गुदुङाव होनायखौ नुनो मोना आरो नोंथां बिदि होनानै जों बेखौ गोदौहोग्रोनाय जायो। गोदौहोग्रोनायनि उनाव जोंनिया बिदिनो ओ बायदि संख्रि बा बानलु बेफोरखौ होयो आरो बायदिसिना नांगौ मुवाफोर खौ जोङो होनायखौ नुनो मोनो बेनि उनाव जोङो ना गोरानदों बेखौबो जोङो आं जोंनिया दुब्लिफोराव जोङो ना बायदिसिना हमनानै जोङो फोरानना दोनोना बे फोरानना दोननाय नाखौनो जों बेवहाय होदलानानै जायो आरो। इनि अनगायैबो खायफाया माने अमा बेदरानो जा बिदि दाउ बेदरानो जा बेफोरखौ होदलानानै जानायखौ नुनो मोनो बे माने ना गोरानदों जोबोद थावसिननाय जायो आरो माने बेयो मोदोमफ्रु मोजां औ बेनि उनाव बेखौ जाबाथाय माने ओरैबायसा बुङो माने जाबाबो सोरबाफोर जेनेबा जोनाबाबो उथि बिदि माने जोबोद गोथाव जायो आरो बे जानो थाखाय नोंथां आरो बेवहाय जोङोथ' आ खारैखौ बाहायनाय जायो जोङो खारै बाहायनाय बुङोब्लाथाय बे खारै जोंनि ओनसोलाव जोङो गोबाङैनो बै थालिर बिफांनिफ्रायनो जोङो दिहुननाय जायो थालिर बिफांखौ जोङो गिबियावनो जेनेबा दानफायनानै लाग्रोनांगौ जायो बेनि मादाफोरखौबो बिदिनो जोङो दानफायना लानानै जोङो बै सान्दुं नांनाय जायगाफ्राव लाना थाङो आरो लाना थांनानै बैयावनो जोङो बेखौ फिसा फिसा जिरनानै जोङो फोराननानै दोनो आरो फोराननायनि उनाव जेब्ला बेयो रानगोन साननै सानथामनि उनाव अब्लाथाय बेखौ जोङो जमा मोनसे जायगायाव ओ खालामनानै बेखौ जोङो अरजों सावना होयो आरो अरजों सावनानै होनायनि उनाव जे हांगार थफ्ला जागोन बै हांगार थफ्ला खौनो जों मान खारै हिसाबै बाहायो आरो बेै हांगार थफलाखौ जोङो एसे एसे बाहायो माने खायफाया जोंनिया फानोबो माखासे जाबाथाय आरो खायफाया जों न'आवनो बाहायो खमबाथाय।
औ
आरो बेवहाय जोङो हांगार थफ्लायाव जोङो दै होन होबाथाय खारै रोसि जायो। आरो बै खारै रोसिखौनो जोङो बै बैयाव जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेयाव जोङो खारैजों जोंनिया गोबां रोखोम नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेरै नों नोंथाङा बुंबाय बिदि नाजों बानायनाय नाफाम बायदियावबो नोंथाङा जेनेबा बुंबाय खारै होलानानै जायो बिदि जों हलानानै जानायखौ गोबां जो नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोंनि जायगायाव जेनेबा जाथावना जोङो जेखौ जायो बुङो जोङो गोबां जायो आरो बेखौ जानानै जोबोद मोजां मोनो बेयो बर' हारिनि दोरोङारिबो जोङो जोंनि बर'फोर खौल' गोबां जानायखौ नुनो मोनो बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला बेयो जोंनिया सामु जायखौ जोङो दुब्लिफोराव एबा हाखरफोरावबो जों नागिरनानै ओ गोबां मोनो आरो बेफोरखौनो जोङो न'सिम लाना थाङो न'सिम लाना थांनायनि उनाव जोंनिया जेब्ला बियो सोमनानै दोनो सोमनानै दोनबाथाय जों बेखौ आरो जोङो माबाफोराव मनाफोराव जोङो सोनानै बेखौ हुख्रोनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ थारैनो औ खोनादों नोंथां थारैनो आरो जों बुंनो थाङोब्ला जेरै जों बर'नि दोरोङारि ओंख्रि होनोब्ला जेरै जोंना खारं खान्दायाबो गोलैयो आरोना। जेरै खारं खान्दायखौ जोङो अमा बेदर ब्रयलार बेदरफोरजों जानो हायो आरोना नोंथां आरो जेरै जोङो खारं खान्दाय खौ जेरै जोङो दैज्लां बोथोरावल मोननाय जायो आरो गुबुन बाहेरा मोननाय जायो आरोोना दैज्लां बोथोराव बांसिन बेयो बार ओ जेरै बारनानै सिरि गारनानै जोङो बेखौनो जानाय जायो आरोना जेरै बेखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो जानायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो ना गोदोनिया आजौ आजौफ्राथ गोबां बेखौनो जायोमोन आरोना जेरै ओंख्रि गैयामोन जेरै मैगं थाइगं गैयामोन बेखौनो जों जानायखौ जों नुनो मोनबोदों जोंनि जेरै आजै आजौमोना आगोल जानाय ओंख्रिया होनब्ला बेनो जेरै खांख्राइजों खारं खानदाय होनब्ला जोबोद जायोमोनो आरोना गोदोयो औ जेरै खांख्राइजों खारं खानदां औ औ नंगौ थारैनो आरो थेवब्लाबो जेरै जों बुंनो थाङोब्ला जेरै दुब्लि फोथारावबो खांख्राइफोरा ओंखारनाया एसे खम जाबाय आरो ना जेरै ट्रेक्टर ओंखारबायना दानिया ट्रेक्टरफोरजों हुख्रेम जानानैनो थैजोबबाय
औ दैफोराबो जोंनिया गोबां खम जायो दानिया दै अखाफोराबो जों
औ गोबां खम दैज्लां बोथोरब्लाबो जेरै औ अब्लाबा समाव जेरै दैबाना जायो अब्लाबा समाव रानस्राव जायो आरो जेरै जोंनि आबादफोराबो ओ जोबनो हमो आरोना जेरै खामसाबजोबनानै
औ नंगौ नोंथां थारैनो नोंथांमोननि जायगायाव जेनेबा अनला खारैफोर जायो नामा नोंथाङा अनला खारै खौ मा रोखोमै बानायो बेनि सायाव आरो माजों माजों जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना दे बिदिब्ला नों थाङा फोरमायना होननाय बेनि सायाव
औ अनला खारैखौथ जोङो फार्स्टआव माइरंखौसो सोमना दोननाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ जेरै जोङो माइरंखौ सोमना दोननानै जेरै जोङो बेखौ सा फा सिग्लिना सुनानै जोङो सान्दुंवाव एसे फोरानदबनाय जायो बेनिफ्राय जोङो सान्दुुंवाव होआब्लाबो जेरै जोङो खेरखा ओइ माइरं सुग्रा खि खिरखा होनना जों बेयाव दोननानै बेखौ सर होनानै दोननाय जायो आरोना बेनिफ्राय जोङो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ औवाल एबा जेरै जोङो दिंखि मेसिंफोराव देनाय जायो आरोना थेवबाबबो मेसिंफोरना थावा आरोना जेरै जोङो औवाल एबा दिंखियाव देनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेखौ जेरै जोङो ओ खारै खारै नांगौ आरोना अनला खारै जानो थाखायब्लाबो जेरै जोङो खारैजों खारैजों जेरै जेरै जोङो ग्लब ग्लब गुदुं खामग्रोनानै लाग्रोनांगौ आरोना बेनिफ्राय जोङो बे देखांनाय अन अन गुन्दै खौ जेरै जोङो बेहाय आखाइजों फ्रि फ्रि साफ्रिनानै ओ सारस्रिना होनांगौ आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारै
औ आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ बेखौहाय जेरै जोङो बेखौ सारस्रिना होनानै जेरै जोङो बे गोदौबाय थागोन आरोना गोदौबाय थानाय समाव जेरै जोङो न'नि दाउफोरजों जोङो ना न'नि दावउफोरखौ जेरै जोङो बुथारनानै गोदानानै जेरै जोङो ओ एवफ्रामना लानानै साफानो बानलु सानलु जेरै सामब्राम हाइजें बायदिसिना होनानै जोङो जेरै बेहाय ओ अनलायाव गोदौबाय थानाय समाव जों गारना होनाय जायो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो
औ थिग बेबायदिनो जोङो अनलाखौ संनानै जानाय जायो आरोना जेरै जोङो अनलाखौ गोदौ होखांबाय थानायनि उनाव जेरै जोङो खांनानै जेरै जा जेरै खामफोरजों गलायनानै थिग बेबायदिनो जोङो अनला खारैखौ बेबायदिनो जायो आरो गुबुन आलादा जाना जायो जानांगौ जों जों बिदिनो संनानै जा
औ इन्दि इन्दि जोङो जेनेबा बेफोरो लाथा एम्फौ बेफोर जोंबो गोबां जानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां बेजों जाबाबो जोबोद गोथाव जायो बेयो
औ जेरै थाइगिरजों अनला खारै थाइगिरजों ना बेफोरखौबो जोङो औ दोरोङारियाव जेरै दोरोङारियाव गोलैयो आरोना नोंथां जेरै थाइगिरजों ना थाइगिरजों अनला खारै बेफोरखौ जों जाफेरबाय आरो गोबाङानो
औ नंगौ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाबाय बिदिब्ला औ बिदिब्ला दिनैनि रायल्लायनायखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै उनाव जोङो सावरायफिनसिगोन गोजोन्थों नोंथां
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो